हेल' औ-औ खोनादों एबार
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सम होनो हागोनना नोंथाङा औ आङो जोंनि बर'नि रंजालि बैसागु बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादों
अ-अ
औ जोङो रंजालि बैसागु रंजालि बैसागुखौ जोङो माब्ला आरो माबोरैहाय फालियो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जों बेखौ मिथिनानै लाग्रोनांगोन दि जोङो रंजालि बैसागुखौ सैत दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो होननानै जोङो बे सानखालि मा फालिनाय जायो बेखौ बुङोब्ला जोङो संक्रान्ति हिसाबै जोङो फालिनाय जायो इयो सैत्रनि जोबथा सानखौ जेरै मोसौ बैसागु होननानै बुङो जोङो
औ औ।
जोङो बैसागुनि से खालार खालिनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो।
औ औ।
जेरैहाय सैत दाननि जोबथा सान बेयाव फालियो होननानै मिथियो थिग बिदिनो जोंहा इंराजिनि मायथाइ दङ' बे दान इंराजिनि दान हिसाबै जोङो एप्रिलनि जिब्रै खालार खालिनिफ्राय फालिनाय जायो। जोङो संक्रान नि मोसौ बैसागुखौ माबोरै फालियो बुङोब्ला जोङो सानसे सिगांनो जोङो बै मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय मा मा मुवा नांगौ बेफोरखौ जोङो सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाग्रोगोन आरोना नोंथां।
औ औ।
जेरैहाय जोङो लाव फान्थाव हालदि दैलि लिथि गारला बेफोरबायदिनो गोबां जेरैहाय एमाव बिफांनि बिबार, दावाइ फिथाइ बिदिनो गोबां बिबार बेफोरखौ जों बुथुमनानै लाग्रोगोन थि बिदिनो जोङो बे दिनखालि बुथुमखानायखौ जोङो संक्रान्ति खालि जोङो मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय जोङो फुं बिदि समाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जा जोङो लाव फान्थाव बायदिसि ना मुवा बेसाद जा बुथुमनानै लादों बेखौ जोङो मोजाङै फिसा फिसा हानानै ला ग्रोगोन आरो मोनसे जोङो बेसेबां जोंनि न'आ बेसेबां दङ बे हिसाबै जोङो दांबैसे माला सुगोन बे हिसाबै जोङो थेङल सैनानै लागोन। बे थेङलावहाय जोङो बे लाव फान्थाव हानानै लानाय माखासे मुवा फोरखौ जोङो मोजाङै समायनायनि गुबुन गुबुन गाब कालार मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन गुबुन
औ।
नि जोङो माला सुनाय जायो। बे मालाखौ बे माला सुनायनि उनावहाय जोङो जा आग्लायनाय लाव फान्थाव बेखौ जोङो मोसौनो सारनो थाखाय दोनगोन। थिग बेबायदिनो जोङो थालिरनि मोनसे दना बानायनानैहाय जोङो बेयाव जा खान्थानि जोंनि हांगार बेखौहाय जोङो हख'गोन बेनि उनावहाय जोंनि बे लाव बि-बिलाइनि जा बिदै बेखौ जोङो देग्लिनानै लाव बिलाइखौ देग्लिनानै बिनि बिदैखौ सेबनानै लागोन थाव गुबै बेखौ जोङो होनानै लगायनानै लागोन। बे लगायनायखौ जोङो मोसौनो फोननाय जायो, बेखौ जों माजो फोनगोन बुङोब्ला जोंनि लाव जा फिथाइनि बिजौ बा खर' बुङो जोङो बेखौहाय जोङो मोजाङै बिबारबायदि एस् से एसे हानानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो बेजोंनो मोसौनो जोङो गाब बा फुथा फुननानै होनाय जायो।
औ औ।
बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ गाब फोनखांनायनि उनावहाय जोंनिनो खाथिनि दैमा दैसा बा दैमा दैसा गैयाब्लाबो जोङो हाखर नङाब्लाबो जोंनि न'निनो दंखलनि जा मथर बेफोर दैजोंनो जोङो थुखैनानै ला नो हायो थि बिदिनो जोङो जा जोंनि लाव फान्थाव हानानै लानाय माला सुयो बेखौ जोङो मोसौनो सारनानैहाय जोङो सल खननाय जायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा होननानै मोजाङै बेफोरबायदि सारनानै होनाय जायो बैदिनखालि जोङो मोसौखौ दर होया बैदिनखालि जोङो दुब्लि बा दैसा सेरफोरावहाय जोङो हगारनानै फैयो जोङो बे गाब फुननायखौ मानो फुनो बुङोब्ला जोङो बै समाव गोदो गोदायो जोंनि या गोदान मुगा बायदि नङामोन हाग्रा बंग्रा बायदिसिना दङमोन बेनि थाखायनो मोसा मुफुर बायदिसिना फैयोमोन बेनि थाखायनो जोङो बे गाब खौ फुननानै लानाय जायोमोन थि बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै जोंबो दैमायावहाय थुखैहैग्राया दुगैनानै फैयो दुगैखांनानै फैनायनि उनावहाय जोङो न'आवहाय दुगैफिननांथया गारानो जोंनि बे बिफां लाइफां जोंनि औवा जायखिजाया थालिर बिफां बे फोर गुदियाव जोङो हा होनानै होफैनाय जायो जाहाथे बिसोरो मोजाङै गेरेमसा महर मोननो हायो बेनि उनावहाय जोङो बेलासि समाव मोनाबिलि समाव जों मोसौखौ जेब्ला होनानै लाबोगोन अब्ला जोङो बे गोजाम जा दिरुं थायो बेखौ जोङो गानहोफिननाय जाया गोदान दिरुं बायनानै जोङो बेखौ मोसौनो खानानै होयो बा गानहोनाय जायो जेरैहाय गोजाम बोसोरखौ बारहोहरबाय थिग बे बिदिनो गोदानखौ बरायबाय बे हिसाबै जोङो मोसौखौनोबो गोजामखौ गारनानै गोदानखौ गान हो होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो से खालार बैसागुनि बे से खालार खालि जोङो गिबियावनो फुङाव सिखारनानै जोङो जोंनि बाथौ जाय आनान इस्वर अर आफा इसोरखौ जोङो फुजिग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो गेदेरखौ मान बावो उन्दैखौ अननाय होयो बैदिनखालि थिग बिदिनो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन बे रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा बुंबोखाय जेरै जोङो सैथो मांखोनि ओ जोबथि दिननि ओमफ्राय जोंना बैसागोआ जागायजेनो आरो ना बे जोब सैथो माखो जोब थि दिननि जाय बैसागो जाहैगोन बे गिबि खेब बैसागोखौ जोङो मोसौ बैसागो बुङो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बैसागोनि बागैथ' नोंथाङा गोबां मोजाङैनो फोरमायखाबाय जाहाथे आं जे नै नैथि खेब जोंनि मानसि बैसागोनि बागै एसे बुंनो सानदों आरो ना
औ बुंजागोन नोंथां
जोंनिया मानसि बैसागुआ जाबाय जोंहा बैसागोनि सेथि दिननिफ्राय जागायो आरो ना से खालारनिफ्राय बे से खालार बैसागोआव जोङो ओ गोबां जों नुबोगासिनो दं दि गोबां ओ फुङा बे बेरे फुं जानो जों साखोन सिख खोन जा जानानै गोबां ओ सुबुंफोरा न' न' एबा गामिनि थानसालिफोराव जों मोदाय फुजिनायखौ नुनो मोनो आरो आफा बोराइ बाथौनि सेराव औ बेबा आफा बोराइ बा नि सेराव ओ फुजा खामखांनायनि उनावजों गोबां ओ थानसालिफोराव जोङो नुनो मोनोदि गोबां जोङो गेदेर गोलाव एबा ओ गेदेर गोलावफोरखौ मान होयो ओमफ्राय जोंनिख्रुइ उन्दैसिन फंबाय बिनानाफोरनो जों अननाय होयो आरोना बे बैसाग मानसि बैसागुआव बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो ओ बैसाग दाननि नै खालारनिफ्राय जोङो मोसानो ओंखारो आरो ना गामि गामि गामिनि न'खर न'खर जों गिबियावनो ओ जों गामि थानसालिफोराव गिबि खेबनि थाखाय मोसाग्रोनाय जायो आरो ना बे गिबियाव मोसाखां नायनि उनाव जोङो गामिनि ओ गामिनि देउरि बा एबा फुजारिफोरनि न'खराव मोसानो थाङो आरो ना बेनि उनाव जों गामिनि न'खर न'खर मोसायो मोसांखां ओ रंजानायाव जों गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ एबा गथ'फोर जमायै रंजानो ओंखारलाङो आरो ना गामि गामि मोसानाय बे गामि जोङो बिबायनाय हिसाबै जि दं माइरं दं रां रुफा दं एबा माइबा मोनसे मुवा बेसाद दङबा ओ मोसानायनि नामाव हरो आरोना गामिनि मानसिफोरा बेफोरखौ मोनखां ओ हरखांनायनि उनाव जोङो ओ स्नि सान मोसानाय जायो नालाय बे स्नि सानाव ओ स्नि साननि उनाव जोङो बेफोर जा बुस्थु मोनबोनाय जेरै माइरं दैरं ओ रां रुफा बेफोरखौ बुथुम जमा खालामनानै माइरंखौ जोङो ओ गोबाङानो जि दानि जुगावथ' जों फाननायखौ नुयो आरो ना जेरै जोङो फाननो फाननानै जिरा जा रां मोनो बे रांफोरखौ जोङो ओ जमा खालामनानै ओ गामिनि जा जाय मोसादों बिसोर खस्थ' खालामनाय ओ ओ गासैबो जमानो लोगो लांलायनानै खाना जानाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा जा मानसिनि बैसागोनि बागै मायाफोर बुंनो सानबावदों नामा
औ जोङो मानसि बैसागुखौ बिदिनो नोंथां होननाय बायदिनो फालिनाय जायो जेरैहाय खाना जानाय बुंदों नोंथाङा औ नंगौ जेरैहाय जोङो दाब दाब जायगा हिसाबै गुबुन गुबुन उन रोखोमै फालिनाय जायो थिग बिदिनो ओरैबायदि रोखोमैबो जों फालिनायखौ नुबोदों जेरैहाय जोङो मानसि बैसागुखौ बिदिनो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ खौ अननाय होनाय बिदिनो फालिनाय नुबोदों जेरैहाय नोंथाङा थानसालिफोराव फुजा होनाय बायदिसिना बुंदों औ नंगौ बिदिनो फुजा होबोनाय जायो बे फुजाखौ मानो होयो होननानै सोंथि फैयो थिग बिदिनो बे सोंथिनि फिननायखौ आङो होनो सानोदि
औ औ
गोजाम बोसोरखौ जोङो मोजाङैनो मोजां जेरैहाय बारग'लांनो हाबाय जेबो दुखु खैदां खैबोद गैयालासेनो थिग बेबादिनो जों गोदान बोसोरावबो रुजु रुमाय बयबो रंजा बाजा जेबो दुखु खैदां खैफोद गैया लासेनो मोजाङै मोजां बारग'लांनो हायो बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो इसोरखौ बावग्रोनाय जायो जोङो गोदोनिफ्रायनो गेदेरफोरखौ मान होबोनाय नेम खान्थिया दङ जेला जोङो बिदिनो बे नेम हिसाबैनो जोङो बेयाव गेदेरखौ मान होनाय जायो जेरैहाय बे बैस थ मागिनायनि जा रां मोननाय बा माइरं फाननानै जा रां मोननाय बे जोङो औ नोंगौ खाना जायो नाथाय जोङो दानि गोदान मुगाजों सोलिनानै जोङो जेरैहाय लोंनाय जानायजोंल' जों गोदोफबनानै थाला नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ जों फांसनफोर खुङो जेराव बेनि थाखाय जोङो माखासे रांखौहाय जानानै माखासे रांखौ जोङो दोन्थुमनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंङो बे फांसन खुंनायावहाय जाहाथे इयुन जोलैनि गथ'फोरखौ जों मोजां नेम खान्थि बा मो जों गियान होलांनो हायो। जाहाथे बे फांसन खुंनानै जोंङो बिसोरखौ खन्थाइ आवरायनाय माखासे बे बादायलायनाय बेफोरबायदि होनो हायो बिसोरनो मोजां गियानखौ जोंङो सोनानै होलांनो हायो बिनि थाखायबो जोंङो दोन थुमनानै बे खामानि बा हाबाफारियाव जों बाहायनाय जायो आरो।
औ औ
जोंनि रायलायनांगौ समाबो जाबाय नालाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे दे नोंथां दे